अ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा जोङो जेनेबा बा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरोना सावरायजागोन ना नोंथां! जेनेबा जों दा जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो
अ जानाय लोंनायनि अ नोंथाङा एसे उजायना होनो हागोन नामा जानाय
जानाय लोंनाय माने जेरै जोंनिया गोबां हारि लानानै हारि गोबां बेलेक बेलेग जानाय लोंग्रा दं जेनेबा जोंनियाथ' दा जेरै आसा माव बांसिन बिबाङानो जेरैबा जोङो ओंखामखौनो जायो ओंखाम ओंखामजों जेरै गोबां जेरै- मेगं थाइगं जेरै गोथां मैगं थाइगं बायदिखौनो जायो मेगं जोङै जेरै जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोंनिया दा जेरै बर'फोरनिया जोङो जों बर'फोरा गिबियै जानाय लोंनाय हिसाबै जोङो जानायाव जेरै जों ओंखाम जेरै अमा बेदरफोरखौ जों ङो बायो आरो ना अमा बेदर नाफाम आरो लोंनाय हिसाबाव जोङो जेरै जौ बिदे बेफोरखौ फोरमायजायो आरो ना
नांगौ नोंथां नंगौं
जोङो जानायखौ हायोब्ला जोङो मोजां-मोजां बेसादखौ जानांगौ आरोना जोंनि देहाफोरखौ थाजिमै लाखिनो थाखाय जोंनि नङाब्ला जोंनि जेरै जोङो गाज्रि बेसाद जेरै जोङो बाराद्राय जेरै जोङो सक दखानफोराव मोननाय जाग्रा बेसादफोरखौ बाराद्राय जेरै थाव-थाव होननाय बेफोरखौबो जानाया गाहाम न ङा आरोना जोंनि देहानि थाखाय बेफोर गाज्रि औ बे फोर जोङो बेफोर बेफोरखौ जों नांगोनि बारा जायोब्ला जेरै जोंनियावै उदै-उदैयाव जेनेबा उदैफोराव गेस जायो गेस जानायजों लोगोसे बेलेग बेलेक बेमारबो जानो हागौ हायोब्ला जोङो जेरै न'आवनो गायनानै गोथां मैगं थाइगंखौनो गोबांसिनै जानांगो आरो ना जोंनि देहायाबो मोजाङै थायो बेमार आजारनिफ्रायबो गोजानाव थायो उम जानाय बुंब्ला दा जोङो जानायोब्ला जेनेबा जोङो ओंखामखौल' नङा जेनेबा न'खर लाना न'खर बे लेकबो जायो जरै जोङो जोंथ' दा जोंहानि न'खर जों ओंखामखौनो जायो दा बेलेगफोराबो ओंखामनि बाहेरै जेरै रुटि जायो रुटि औ रुटिजों लोगोसे मोजां सबजि बानना जायो आरोना जेरै भाजा लाब्रा नुल उम जेनेबा जोङो न'आव सं हायोब्ला जोङो बेलेग बाहेरायाव जानायस्लाय जों न'आव संनाय आदारखौनो उदै बुंजासे मोजाङै जानांगौ आरो ना मानो होमब्ला न'नि संनाय आदारफोरा जोंनिया मोजांसिन जायो साबसिन जायो बेलेगाव समंनायनिसाय उम न'आव जोङो जानानै जेरै जोङो जेनेबा जोंनियाथ' दा जानाय लोंनायनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंनिया जानाय लों नायाव गोबां दं गोबां रखोमनि जोङो जेरै जों जेरै जोंनियाथ' जेरै दा मागो बैसागुआव जों बेसेबां ना बेदरैनो जानाय जायो आरो नालाय मागो बैसागुफोराव बुं जोंनिया जेरै मागोनि थाखाय जोङो दा बायदिनिफ्रायनो जेनेबा अमा फिसिना दोन जों मागोआव जानो होननानै मागोखौ जेनेबा जोङो अमाखौ बाजारनिफ्राय बायना दानिया अमाखौ बाजारनिफ्राय बायनानै जेरै जोङो जेनेबा न'खरनै न' खरथामदो लोगो नांनाय लायो आरोना जोङो बेयाव जेनेबा मागो फैब्ला जानांगौ होननानै बिदिनो जोंनिया मागोआव थ' गोबां नायै बेदनैनो जोङो गोबां मोजाङै जायो आरोना जाग्रा बेसादफोरखौ औ आरो दानियाथ' जोङो जाग्रा बेसाद फोरखौ मानसिफोरा जेरै जोङो जानो थाखायथ' आदारफोरखौ बानाय नालाय बिफां जेरै जोङो फिथाइ सामथायाइफोरखौ जायो फिथाइ सामथाइफोरावबोथ' दानिया बुंनो थाङोब्ला जों हाथाय बाजाराव बायनो थाङोब्ला गोबां बेसेन होना बायनांगौ आरोना
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरखौ जोङो बेसेन होना बायनायसाय हायोब्ला न'आव गायना लाब्ला साबसिन जायो आरो दानिया जों ओ बाजारफोराव जेनेबा फिथाइ सामथायाइयानो जा मैगं थाइगंआनो जा गोबां रोखोमनि जेरै लाइ मैगं भिन्दि जेरै फिथाइ सामथायाव बुंनो थाङोब्ला आपेल आंगुर आंगुर बेफोर आरो मैगं थाइगंआवबो गोबां दंबावो जेरै लाइ मटरनि अनगायैबो आलु जेरै दालि सयाबिन बेफोरबायदि गोबाङैनो जेनेबा बेफोरो जोंनि हाथायफोराव मोननायफोरा एसे रासायनारि मुलि बाहायनाय नालाय जोंनि देहाखौ खहाबो खालामनो हागौ बेनि थाखायनो जों हागौमानिफोरखौ खौ फाय एसे खम बिबांनि जानांगौ आरो ना हाथाय बाजारनिखौ जों न'नि आदारखौनो बांसि बांसिन जानांगौ आदार जेरै आदार माने जोङो जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय आदाराव बो जेरै गोबां भिटामिन थायो जेरै जोंङो फिथाइ सामथामावबो बेलेग भिटामिन थायो जेरै जाग्रा न'नि ओंखाम जानायफोर दालिफोरावबो बेलेग भिटामिन थायो मैगं थाइगङावबो गुबुन गुबुन भिटामिन थायो
नंगौ
बिदिनो आरोना जेरै दा नोंथाङा नोंथांमोना नोंथांमोननि जेरै सानफ्रोमबो जा सो सोलिबोबाय थानाय एबा जाबोबाय थानाय मैगं थाइगं फोरनि बागै एसे फोरमायना होन जाग्रा लोंग्रानि बागै
आं आं नोंथां दा जों न'खराव सानफ्रोमबो उम उम जानाय आदार नङाबा खाजाखौ
खौ
जों फुङाव ब्रेकफास्ट हिसाबै जों ओंखामखौनो ओंखामखौनो जानाय जायो सोरबा सोरबि आरो फिथाइ सामथाइ बायदिसिना जायो ब्रेकफास्टाव ओमफ्राय जों उम बेलासे सानजौफुआव दालि मायबाफोर फाजा न'आव गायनाय जेरै भिन्दि सोराबा सोरबि बेदर एवनाय ना बायदिसिना एवनानै जायो बेफोरबो जों न'आव संनाय फोर उम भिटा
दानियाथ' जेनेबा जोंनियाथ' जोंनि जोंनि दा गामि एबा जोंनि ओनसोलफोर फोरखौ जोंनिया जोङो गासै आदारखौ खेब बेलेग साइद बेलेग बेलेग सोहोर बेलेग जानानै जोंनि साइद सिमथ' दा जोंनि गासिबो आदोरखौ जेनेबा फुङाव खेबसे सानजौफुआव खेबसे हराव खेबसे खेबथामखौनो जायो आरोना
औ नोंगौ नोंथां नंगौ
जेनेबा जों आदारखौ जेनेबा जोंनिया बेफोर खेबथाम जायाबोला जों एसे गोजोननाय मोना आरोना मानो होना जोङो जाबोबाय थाखानायख्लाय जोंनिङा बे मोनसे अभियास हिसाबै जाबोबाय जोङो जेनेबा बोथिथामखौ मोनजायाबा थानो हाया आरोना गोसो जोङो मोजां मोना देहा सोलेरफोरखौ जेनेबा जोंङो जानांगौ मोजां बुस्थुफोरखौ जेनेबा बुं दा जोंनियाथ' आदारा गुबैयो जोंनिया ओंखाम जानायानो जोंनि आसामाव दा गुबैै जोङो आसाम माने भारतावनो जों जेरै जों गोबां बिबाङै ओंखामखौनो जायो जेनेबा जों जानायानो दं हटेलफोराव बुंनो थाङोब्ला जोङो गासैबो हटेलफोरावनो जोंनिया ओंखाम ओंखामफोरा ओंखाम बेदर नायै बिदि संनाय मोनखायो जों गासैबो बेेनबो जेरै जोङो दा जेनेबा अबेबा अबेबा गोजान जायगायाव गिदिंनो थांबोब्लाबो जोङो बेफोराव उखैबा जेरै जोङो गोबां गोबां बेलेग आदार जायो जेरै जाग्रा बुस्थु बुंनो थांबा जेरै जोङो परथा थायो रुटि बायदिसिना जेरै जेरै जोङो ओंखाम फ्राइ राइस ओंखाम एवनाय फ्राइ राइस बेदर बायदिसिना थायो आरोना जेरै जों बेफोरखौ हाय दा जोंङ जों नोगोर सोहोर हतेल फोरनि फोरखौ जोंङ एसे खमबिबांनि जानांगौ मानो होनल्बा बेफोर हटेल दानियाथ' गदेर गेदेर हटेलफोराव जेरै जोङो एसेबां जेनबा खांसि थोरिफोरखौबो खांसी थोरसिफोरखौबो एसे मोजाङै सुवआ आरोना सुयैनि थाखाय जेनेबा बेयाव गाज्रि मैला फोरबो नांना थानो हागौ जोंनिया जेरै दा जोङो बेफोराव थाङोब्ला मोजाङै नायै नायै मोसाफा हटेल लाना जानांगौ आरो ना हायोब्लाथ' जोङो जोंनि देहाखौ जेरै गोगोमैनो लाखिनो थाखाय जेनेबा बोलो मोननो थाखाय जोङो फिथाइ सामथायाइखौ गोबां बिबांनि जायोब्ला मोजां जायो आरोन जों देहाफोरा थाजिमैनो थायो आरो गोथां मैगं थाबो मैगं थाइगं जाब्लाबो जोंनि देहाफ्रा जोबोद मोजां मोजाङैनो थायो बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव थायो नंगौना नों
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथांङाबो एसे फोरमायलाय जोंनि जानाय लोंनायनि
आं नोंथांनो दा जोंनि ओ बर' हारिनिनो ओ स अनला खारैजों दाउखौ एसे फोरमायनो सानदों
औ फोरमायलाय
उम गिबियावनो जोङो अनला खारै अनला संनो गोनां बा जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमना सोमना दोननांगोन दस मिनिट नङाबा पन्द्र' मिनिटाव ओमफ्राय बेखौ जोङो बाहाय माइरङा गुरै जाबा बेखौ जोङो देनांगोन जेरै जोङो मिक्सार नङाबा बायदिसिना बेफोर देग्रायाव देरनो हायो बे बेनिफ्रायसो बेनि जोङो देखांबा देखांबा जोङो संनो थाखाय जोङो बे सारायाव सारायाव दै लानानै बेयाव
अ
अन जेब्ला जों देखांनाय अन गुन्दैखौ बेयाव जों सारायाव होनानै दै जों दै जों मिक्स खालाम दै मिक्स खालामामनानै अराव अराव होनांगोन ओमफ्राय बेयाव जों खारै एसे होनानै जोंङ अनला अनलाखौ संनाय जायो ओमफ्राय दाउ बेदरखौ जोङो बेयाव होफानानै अनला जों दाउ संनानै जानाय जायो आरो नोंथांनिथिंबो बिदि बायदि बानायो ना
जोंनिखौबो बिदिनो बाहायो आं जेरै नोंथांनो बेनि अनगायैबो जेरै जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे जेनेबा लिरजानाय आं हिसाबै बर' लिरजानाय जेरै नाफाम नाफाम फुव नायनायनि बागैनो फोरमायनो आं एसे
औ
जेनेबा जोङो नाफामबो जेरै फुख्रिफोरनिफ्राय बा फोथारनिफ्राया ना दैखांनानै नाखौ जोङो फोराननानै नाखौ फोरानखांनायनि उनाव न'जों गोराननानै बेखौ दिेंखि बा बा दिंखि एबा जेरै जोङो दानिथ' जोंहा मिक्सार तिक्सारबो दं नालाय जोङो दिंखिफोराव गुन्दै खालामना लानानै बेखौ जेनेबा जोङो फोराननानै जेनेबा लारु एबा दुलुर बानायो आरो ना। दुलु बानायखांनायनि उनाव जोङो बे नाखौ जोङो बनायनि उनाव जों बेखौ जों दैखौ एसे गोदौ खालामनानै बेयाव बे नाफामखौ दुलुरखौ होनानै जोङो जेरै एसे मसला मस बि होनानै जेनेबा सङो आरो ना। बेफोरबो जानायाव जोबोद गोथाव जायो बेफोरो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे बिजाबाव लिरहानाय जाग्रा आरोना। औ बिदिनो जोङोना नाफामखौ बिदि बानायो आरोोना आरो बेनि अनगायैबो नाफामनि अनगायैबो जों जेरै लोंनायाव बुंनो थांबा जाग्रा लों बुं लोंनायाव बुं थांबाय
जौ बिदैखौ बानायनो थाखायबो जोङो जेरै जोंनिया एम आव बानायग्रोयो फार्स्टआवनो एम आव बानायखांनायनि उनाव बेखौ जोङो माइ जेनेबा ओंखामखौ संग्रोना लानानै बे खौ जोङो जेनेबा मोनसे थोरसि एबा बा-बास टिकाव बनानै बिदि खौ मिक्स खालामनानै जोङो जमायना दोनो आरो ना आबयाव खान्था एबा बेयाव मा होनोलाय बेखौ प्लास्टिकनि थोरसिफोराव बेयाव
नोंथां जोंना टाइमाबबो थ
औ
दे होमब न।
उ गो गोन दोनदों
दे